हेलौ औ नोंथां खोनादोंना औ दे नोंथाङा मा टपिगनि सायाव रायज्लायनो सानदों
ओ जोङो दावबायनि सायावनो रायलायनोसै नामा
औ नोंथांआ मा जायगायाव बेरायफेरखो
आं बेरायफेरनायथ' आं खाथि खालायावनो औ खोनानो हागोन आं नोंथांनो मोजांयैनो आङो बेरायनायाथ' खाथि खालायाव आङो बेरायनायाथ' खाथि खालायावनो जोबोद बेरायदों बेरायनाया आं एसे गोजानावबा थांदोंमोन आरो जेरै सिट सिकिम सरि मेज'रामबो थांदोंमोन आं खेबसे
औ
ओमफ्राय गुवाहाटियाव थांदों ओमफ्राय ओ तेजपुरावबो बेरायहैदोंमोन। आरो इटानगरफ्रावथ' थांबाय थानाय जाखायो बि ओ धेमाजिसिम बेरायहैनाय जादोंमोन आरो
आदसा ओमफ्राय नोंथाङा औ दे
फुनो दे नोंथां
नोंथाङा बेयाव बेरायनानै मा मोनखो जेनेबा मिज'रामाव थांनानै मिज'रामनि मा मा जायगा नायखो बेनि मा बाथ्रा मिथिखो
ओ मिज'रामाव बेखौ आङो माबायाव थानाय जायाखै बार' आइसाव थानाय जायाखै बिदिनो जोंनि बेयाव एसे माने सिनायनाय दंमोन ना बेयाव माने बिदिनो एसे जायगा नाय होननानै एसे आलासि दायै थाइप थांदोंमोन आरो जोङो आं जायगाखौ जायगानि नामखौ बावबाय बावनाया बिदिनो बोसोरनै बोसोरनै बारबायखोमादां एसे गोबाव जाबाय। जाया बावदों आङो आङो बे समाव जेब्ला। मिज'रामाव थांदोंमोन आं सानदोंमोन आइजोफोरखौ नायना फैयो नामा होननानै नाथाय थायासै जास माने खेनसे थांनानै बिदिनो। बै गामियाव थांबाय ओमफ्राय बेनि उनाव डाइरेक्ट फैफिनाय जाबाय।
औ नोंथाङा हारसिं दावबायनो मोजां मोनो ना लोगोफोरजों दावबायनो मोजां मोनो।
ओ आंनि सानायाव हारसिं दावबायनाया बांसिन मोजां नामा मानोना जेब्ला जोङो हारसिं दा। थाबायो अब्ला माने एसे जावहा फ्रिदम थायो माने नों बहा थांनो माखौ नायनो माखौ जानो। फ्राय लोगोफोर माने औ।
अ बाट जेनेबा हारसिं थांबा नोंनि ओ सेफटिनि प्रब्लेम थायो नङा होमबा दा जेनेबा जोंनि हिनजावसाफोराबो बिदि जायो नङा होमबा हारसिं बेरायनो थांबा जोंनि सेफ टिनि एसे प्रब्लेम फैयो मानोना गोदान गोदान जायगा जायो गोदान गोदान मानसिफोर थायो। बेनिफ्राय बेखौ नोंथाङा मा सानो।
ओ।
सिख्लाफोरनि माबा बागैयावथ' सेफटिनि जोबोद माने एसे गिनांगौ आरोना। दानि समाव जि ससियेल मिडिया हमला फैदों जोबोद। आरो इदिनो माने बारा गोजानबो खाथि खालायावनो जेनेबा बिदिनो हारसिंनो थांनाया आजिखालिथ' बारा सेफटि नंला। एसे माने गिनांगौ नाथाय एस ए बय।
ओम
अ आं साना सानाखै आरो एसे बारा बिदिनो प्रब्लेम जायो होननानै। ओ बेसेनि माने अ ट्रेनफोराव बा बिदिनो बासफोराव माने बिदिनो। खावजानायखाय टाइपनि गिनांगौ आरो ना। जेरै गुवाहाटिफोराव आरोफोराव हराव थांबाथाय। नाथाय आङो बारा गिदिर एदिनो। आङो सेफटिनि सायाव बिदिनो बारा आं मिथियाखै आङो बयसनि सायाव।
आतसा ओ नोंथाङा भइसखौ एसे गोसा खालामनो हागोन नामा आङो बांद्राय खोनानाय मोनाखै आरोना लासै लासै खोनाफैदों।
हेल'।
दा खोनाबाय नोंथाङा?
औ औ दासो मोजां जाबाय ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो औ।
आं माने इयारफन लुबायदोंमोन माने ओंखायनो माने एसे माथोआ खम जादों खोमादां।
औ-औ आतसा। ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो दावबायनाय समाव मा मा ओ प्रब्लेम मोनो जेनेबा मा मा प्रब्लेम फेस खालामो। आंथ' माने बांद्राय बिदि गिदिंफेरनो मोनाखै आरो आं गिदिंनोबो मोजां। मोजां मोना माने आं न'आव थानायनो मोजां मोनो नोंथाङा गिदिंनो मोजां मोनो बायदि मोनदों। थाङा खोन्थादो बिदि गिदिंनो थांबा मा प्रब्लेम फेस खालामो। जोङो मा मा माने ओ सेफटिनि थाखाय मा मा लानांगौ मा लानानै थांनांगौ गिदिंनो थांनायाव
ओ आंथ' बिदिनो जेबो आं प्रब्लेम मोनफेराखै आं थांनायाव। अ ना थाय ओ एसे माने लामाफोरखौ नायनांगौ जायो आरो आजिखालिथ' दानि समाव गुगोल मेप नायबानो जायोना ओमफ्राय आं बारा ओ प्रब्लेमखौ फेस खालामाखै आरो। ओय थानायाव एसे माने माबायाव प्रब्लेम जायो आरो ना बहा थानो बहा थाया जायो। जुदि ओ लोगोफोर थायोना अबबा माने एसे माने बिदि प्रब्लेम जाया आरो। जेरै आङो गुवाहाटियाव थांबाखै गुवाहाटियाव एसे लोगोफोर दंना जों आङो लोगोफोराव थांनो हायो माने ओंखायनो माने जेबो आङो नाथाय जुदि लोगो गैयामोनबा बिदिनो बबाव थागोन अबाव मायो जागौमोन।
औ।
ओमफ्राय
औ।
नोंथाङा लाय न'आव थां प्रब्लेम दं नामा माबाफोर जागोन
उ नङा नङा माने आं एसे ओ इन्ट्रभार टाइपनि आर ना मानसिया। आं एसेबां गिदिंनो मानो बिदि मोजां मोना दासान्दि हो
औ औ।
हेलौ बे बांसिन न'आवनो थानो मोजां मोनो आरो।
बयनिबो माने मोजां मोननाया
औ औ औ औ बिदि बाथ आं सानो आरो उनावफोर गिदिंनो हागोन होननानै उनावफोर लुगैयोबा।
उनावफोर लुगैयोबा
औ।
आंनि साननायावथ' ओ दानो बेरायनांगौ बेेरायनोबा मानोना जेब्ला जोङो एस जालांगोन ना बिदिनो फरटि फिफ्टि प्लास हालांगोन अब्ला माने बिदिनो बारा एनारजिस दङ बेनो आंनि साननायाव ओ दानो जेसेबां हायो एसे एनै माने बेरायना लाखानांगौ। बाट औ बेबो नोंनि कमफर्टनि खोथा आरोना औ औ नाथाय
ओमफ्राय नोंथां बिदि बेरायनाय मानायावथ' जेनेबा नोंना बाजेटनि खोन्थाफैयो बिदिफोरखौ नोंथाङा माबायदि फेस खालामो?
बेराद माने गिदिर आंबो होनोसो आं एसे गिदिर प्रब्लेम ओ जेनबा ट्रेनावबो फैसा लागोन बिदिनो बासाव फैसा लागोन जेब्ला नों दावबाय न' अब्ला ट्राइ खालामनांगौ आर ना जेसेबां माने सस्थायै थांनो हायो। बेसेबां ननो जेनेबा थांनो हायो। आं बांसिनानोथ' बिदिनो ट्रेनजोंनो आङो थांलाय फैलाय खालामोमोन माने ट्रेनावनो एसे बांसिन माने ओ माबायाव सस्थायावनो जायोना थांलाय फैलाया। नाथाय ट्रेनावबो मोनसे प्रब्लेम माने बिराद लासै लासैनो थाङोमोन ओमफ्राय जुदि आ-आंनि साननायाव दावबायनोबा बय बयनिख्रुइ बेस्ट बुस्थुआनो जाबाय बाइक। बाइक थाबाथाय माने मोजांसिन जायो आरो ना। आरो